औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ औ आं नोंथांखौ कल हर गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर' फोरा माबोरैहाय दोरोङारि ओंख्रिखौ बोरैहाय संनानै जायो बिनि
औ औ सावना जागोन नोंथां औ हागोन नोंथां औ जेनेबा जोंनिया बर' सुबुं सुबुंफोरनो दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला ओ जोंनिया अनला खारै बिदिनो जोंनिया ओ सबाय सबायजों साम' मै गं आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ खारदै खारै आरो बेबायदिनो जोंनिया ओ मा होनो ओ ना खांख्राइ साम' हमनानै जायो आरोना बेबायदिनो गोबां गोथां मैगं बर' सुबुं फोरा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो गोथां मै बुथुमनानै ल बेबायदिनो जोंना गोथां मैगंनि गेजेराव मा माखौ बुथुमना जायो होनोब्लाथाय जोंना मिथिंगानि मोननाय दिंखिया मानिमुनि सिंग्रि मैखि थुनथुनि गुथा गुथ्रा बेफोरबायदिनो बायदि बायदि थां मैगं दंबोयो आरो ना औ बेबायदिनो ओ जोंनिया बर'नि खाय्द' होनोब्ला जोंनिया खारदै खारैया जायो आरो ना बर'नि खाय्द' महरै
बेबायदिनो ओ नोंथाङा सबायजों साम'जों माबायदिहाय सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङ थां
औ हागोन। जेनबा जोंङो बर'फोरा ओ गाव मावनायनि बे ओंख्रिखौ जायो नंङा होनोमबा आरो जों मिथिंगानिफ्रायबो मोननानैखौबो जों जायो सबाय जों ओंख्रि होननानै बुङोब्ला सबाय ओ ओंख्रिखौ जोंङो साम' जों जायो बांसिन खहाब गोनां होननानै जोंङो गोबाङानो फोथायो जेनेबा। जों साम'जोंबो जायो आरो आरो लोगोसे जोंङो दाउ बेदरजों अमा बेदरजोंबो जों सबबाय ओंख्रि जो संनानै जायो अब्ला जोंङो सबायखौ जोंङो गिबियावनो जोंङो सोमनानै दोनो सोरबा सोरबा सानसे जागोननि आगोल होनबा हराव जागोन फुङाव जागोनबोला हराव सोमनानै दोनो। बिदिनो सानसे आगोल सोमनानै दोनो आरो बिदिनो दाइन घन्टा दाइन घन्टा बा घन्टा सोमनानै दोननानै जोंङो रुयोना। होमब्लानिया बेखौ जोङो मोजाङै संनानै लाग्रोयो लाग्रोनायनि उनाव जोंङो खारै एसे सारलानानै होनाय जायो आरो बेनि ओमफ्राय गोदौ होनानै जोंङो आरो नांगौ रोखोमनि अमाखौ बेदरखौ बा दाउ बेदर बेदरखौ नोंङो मोजाङै फोमोनना ला खानानै जोंङो बेयाव होलानानै जानाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंङो आरो जोंङो ओ अमा बेदरजों जों लोगोसे नाफोरजोंबो जोंङो सबाय ओंख्रिखौ जानो हायो। बिदिनो सबायाव जेरै रुइहोनो थाखाय जों खारि होनाय जायो नंङा होमबा नोंथां। माने बर' जोंङो दोरोङारि जानाय हिसाबै बुङो जोंङो बुंबोला जों बर'फ्रा खारै गोजा मोजां मोनो खारै ओंख्रिया जेन बा जोंनि देहायाव बांद्राय गोनांथि गैयाबाबो माने सप्तायाव खनसे खनैखौ जोंङो जानो हायो आरो
औ औ
औ बिदिनो जोंङो संनानै जायो सबाय ओंख्रिखौ जोंङो आरो नोंथांमोननि साइदआवहाय नारजिखौ बोरैहाय संनानै जायो नोंथां?
औ औ जेनेब्ला ओ नार्जिखौ बोरैहाय संङो होनोब्ला जोंनिया नारजिखौ माबोरैहाय मोनो बेयो जोंनिया हारसआव फैग्रोयो आरो ना बेबायदिनो जेनेबा जों नारजिखौ ओ फाथोनिफ्राय मोननो हायो। फाथोनिफ्राय जेनेबा जों फाथ बे बिलाइ गोथांखौ खानानै सानदुुंआव फोराननानै बिदिनो जोंङो दोन्थुमनो हायो आरो ना बे दोन्थुमनायखौनो जोंङो मालाबाफोर ओ जेनेब्ला जोंहा नारजि जानो लुबैयोब्ला बेबायदिनो जों नारजिखौ दैयावहा मोजै सोमग्रोना दोनांगो बेनि गोखाखौ माने एसे खमायनो थाखाय बेबायदिनो बे सोमनाय नारजिखौ जोंङो सारायाव एसे थाव होनानै एवफ्रामनाबो लाजायो आरो एवफ्रामनो गोसो गैयाबा एवग्रामालासिनोबोला जायो बेबायदि बिदिनो ओ जोंनि दै होनानै बेखौ गोदौ होजायो आरोना गोदौनानै एसे होनानै बिदि संजायो आरो बेजोंनो जेनेबा अमा बेदरफोर होजानो लुबैयो बाद जेनेबा अमा बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रो दै ग्लब ग्लब गोदौनाय नारजियाव बेखौ जों अमा बेदरखौ होनानै जों नारजिजों अमा अमा संना जाजायो बेबायदिनो ओ जेनेबा जों बेफोरबायदि बर'नि मैगं संनो गबा जोंनिया खार देहारिया जोबोर गोनांथार आरोना
औ नंगौ
बेबायदिनो नोंथां जेनेबा जों खारिैखौ माबायदिहाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
औ हागोन नोंथां जों खारै होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो खारैया जोङो गोदो गोदायनि आबौफोर आबैमोननिफ्राय समनिफ्रायनो जों बर' फोरा खारै ओंख्रिखौबो जाबोदों आरो खारै एंखुरखौ जों गाव गावनो दावबायनो दिहुननानै जायो जेखौ जों मिथिंगानि मोननाय जेरै थालिर बिफां थिग बिदिनो जोङो नैबे माने बेसरनि साबा लोगोसे ओं बै। सिबिंनि साबा बेफोरबो जोङो खारै जायो होननानै फोथायो आरो बे। बेफोरजों जोङो खारै बनायो आरो ओरैनो जोंनि ओनसोलाव। दायो खारैखौ जोङो थालिर फस्ला। जायखौ जोङो थालिर आथिया बिनि फस्ला मादा। मानोना जाय बिफाङा फिथाइ थायखांबाय बे बिफांखौ जोङो दानफायनाय जायो आरो। बिफांखौबो। खहा खालामा आरो मानोना बियो फिथाइ थायखांनायनि उनाव हारसिंनो थैलांगोन सेवलांगोन बे बिफांखौ जों दाननानै बिनि मादा सादा गासैखौबो जावखुजोबनानै जों फोराननानै बेखौ जों सावनाय जायो फोराननाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो। सावखांनायनि उनाव जों हांगार जागोन बे हांगारखौ जोङो दैजों साबस्रो साबस्रो खालामनानै जोङो बेखौ लदा खालामनानै दोननाय जायो आरो। बेखौ बेनिफ्राय प्लास्टिकनि बस्था नङाबा मायावबा नोङो बयामफोराव जोङो दलद बेखौ आजायनानै बा साजायनानै जों साइदआव दोखौ दोननाय जायो आरो। जेब्ला नोङो खारै ओंख्रि जागोन दिनै जेनेबा नोङो। साम' ओंख्रिजोंनो नों खारै होलाना जागोन बा नार्जिजोंनो जानो लुुगैदों अब्ला नोङो। दैखौ होनानैबो नोङो फसरना होनानैबो नों बेनिफ्राय खारै दै ओंखारगोनना बे खारै दैयानो जोंनि थाखाय खारै महर लायो आरो। आरो बेखौ नों गोबाव समसिम बाहायनो हायो नों बेखौ मोजां ग्लास बथलाव सोनानै दोनोब्ला बिखौ नोङो मास मोननै मोन मोनथामसिम नोङो होलानानै जानो हागोन जिखि जाया। फख्रियावनो आरो बिदिनो जोङो। खालामो आथिखालाव नोंथांमोननि साइदावहाय बै माबाखौ साम'खौ बोरैहाय सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां जेनेबा जोंहा साम'खौ अबे बबेनिफ्रय मोनो होनोब्ला जोंनिया दंग' एबा दैमाफोरनिफ्राय बेखौ खनना लाबोनांगौ आरोना। बेखौ खनना लाबोनानै जोङो साम'खौ सामुआव मैला थायो नालाय बे मैलाखौ जोङो खारहोनो थाखाय सानसे सानसेबा साननै बेखौ दै मोजांजों सोमना दोननाय जायो बे दै मोजांजों जेब्ला सो बेनि लेथ्राबा मैलाफोरा दैयाव गजोबना थायो। बेबायदिनो जोंनिया साम'खौ मोजाङै हुख हुख साफा खालामग्रोना लानांगौ। बेनि उनाव जोंनिया बे साम'खौ बेनि खुगाथिं जोंनिया गालथाब थायो बेखौ बोखारनांगौ आरो बेनि खिथुखैबो। माने जेनेबा बेनि खिबुखौबो जों दाननांगौ आरोना। बेबायदिनो जोङो साम'खौ थावआव एसे एवफ्रारामग्रोना लानो हायो आरो। बेनि उनाव जों साम'खौ जेब्ला दै ग्लब ग्लब गोदौवो बेयाव खारै होनानै साम' संजायो आरो बेजोंनो साम' गोजाल' नङा बेबायदिनो जोंनिया मैगंजोंबो जेरैहाय खाला दालि एबा जोंनिया साम' मैगं मा होनो सबाइ मैगंजोंबो जोंनिया साम'खौ संजायो बेबायदिनो जोंनिया साम'खौबो बेखौ बख'नानै बेबायदिनो फ्राय एवनानैबो जाजायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो। जेनेबा बर' सुबुंफोरा मा मा गोथाव मैगं बुथुमना लायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ गोथाव मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'फोरा। थावखौबो जानानै गोथाव मोनो जेरै अनला खारै जेरै लाइ बिलाइनि अनला थिक बिदिनो मुला बिलाइनि। अनला बेखौ जोङो दाउ बेदर बा अमा बेदरजों जोङो होलानानै जानायखौ जों नुयो आरो लोगोसे जोङो दैज्लां बोथोरबोला जोङो हाग्रा बंग्रानि जे साब अजेबा दुब्लिफोराव थांनानै ना हमनानै फिथिख्रि ना मावा ना बिदिनो सें ना मागुर नाफोरखौ जोङो ओ जोंनि बे अनला ओंख्रियाव होनानै जायोब्ला जोङो बांसिन खहाब गोनां गोथाव जायो होननानै जों सानो लोगोसे सबाइ ओंख्रियाबो ना जों होलखनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो लकेल ना जाय मि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायखौ दुब्लि फोथाराव नों मोनो नङा होमब्ला जायखौ जोङो फिसिनाय जाया बेखौ दुब्लियावनो बियो सोरजियो आरो स्रिस्टि जानानै बिसोरनो फिसा होयो बेजोंनो जोङो दा नाफोरखौ जोङो खांख्राइ जा साम' जा बिदिनो नाफोरखौ जोङो लाना फैनानै जोङो ओंख्रिजों होलानो नानै जायो आरो मानोना जोंनि ओंख्रि जानाया आलादा गुबुन ओ जा हारिनिफोरनिख्रुइ एसे आलादा जायो जोङो थावबो जायो खारैबो जायो आरो जोंथ' आथिखालाव जोङो थावखौ जों गावगायनो दिहुननानैबो जायो जेरै बेसर फोनानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय जोङो थावखौ जोङो गावगायनो दिहुननानै ला लायो आथिखालावथ' जोंनि साइडआवहाय गोबाङानो बेसर फैयो माने थावखौबो खम बायो आरो बाहेरनिनि थावखौ मानोना जों बाहेरनि थावखौ जालाबाय थायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय प्रब्लेम जायो बिदि जानानै फोथायनाय थायो आरो जोंहा खोनादोंना नोंथाङा औ बेखायनो जोङो थावखौबो जायो माने बाहेरनि थावखौबो जों खम इउस खालामनाय जायो मानो मानोना थावनिफ्रायबो गोबां बेमार देहायाव सोमजियो जायखौ नोङो रिफाइन थावखौ जुदि जाबाय थायोब्ला बेफोरनिफ्रायबो जायो माने देहायाव गोबां बेमारा सोमजिनो नागिर आरो रिफाइन थावा बेनि थाखायायनो जोंनि देहानि थाखाय गोनांथि नङा
औ
बेखायनो जोङो ओ गाव गावनि दिहुननानै जाहैनाय जायो आरो बिदि ओंख्रियाव होलाबाबो जोबोर गोथाव जायो खहाब जायो लोगोसे जे जोङो खांख्राइफोरखौ जोङो आथिखालावथ' जों खांख्राइखौ खोब खम मोनो गोदोथ' जोङो खांख्राइखौ खन होनो थांब्ला जोबोर मोजां नाङोमोन जेरै खांख्राइखौ जोङो मैथाजों जायोब्ला जोबोद खहाब गोनां जायो नङा होमबा मै मैथा ओंख्रि जेब्ला दैज्लां बोथोराव जों मोनो ओंख्रि मैथा थाइजौ जों जायोबोब्ला जोबोर खहाब गोनां जायो आरो बिदिनो जोङो आरो लोगोसे जोङो दाउ फोर खौबो जोङो मोजाङै जोङो रस बानायनानै जायो जेरै नोरसं बिलाइफोरजों जायोब्ला जेरै गोथाव मोनो बिदिनो जों आलु एसे एसे होनानै नोरसोन बिलाइजों होनाबो जोङो खहाब गोनां जों जानो हायो आरो
औ नंगौ
दा जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोन्थ'सै नामा नोंथां
दे होमबालाय नोंथां औ गोजोनथों औ दे होमबालाय